हेल' खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आं फंनैसो खोथासा वरायनोसै सावराय
अ सावरायनो हागोन नोंथां मानि सायाव सावरानोसै सानदोंमोन नोंथाङा।
बिदिनो जोंनि सानफ्रो जिउआव बायदिसिना मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जों मिथिखागौ ना?
ओ मिथियानो नों नोंथां मिथिगौ।
औ बेनि बादैनो एसे सावरायलांनोसै
जागोन दे।
औ। खुसेर होननानै बुङोब्लाथ' मिथिखायो ओ जोंयि मिथिंगायावनो मोननाय जोंनि सुबुं माहारिफ्रा आबाद खालामनाय जों बिखौ मा खालामो गोथांयैबो जायो बा ओ पुजा खालामनाय इसोरखौ गाबज्रिनाय समाव मोनसे प्रसाद हिसाबै जों बाहायनाय मुबा बाहाय बानायनायाव बाहायनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन। खुसेरा जाहैबाय जोंनि हायावनो बिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोनाय बियो मोनसे आबाद महरै जों मावबोयो आरो बिखौ न'खराव जानो थाखाय बाहायनाय जायो बिनि अनगायैबो जोङो बे खुसेरनिफ्राय माखासे बे सिनिबो बानायनायखौ मिथिनो मोनो खुसेरनिफ्राय मानो होनोब्ला खुसेरा मोनसे गोदै हारिनि लाइफ जाय लाइफनि फ्राय जोङो जायो बे सिनिनि अनगायैबो खुसेरजों गोबां रोखोमनि लोंग्रा मुवा जायखौ जोङो बिदै महरै दिहुननानै बानायनाय जायो बे बायदि बानायो होननानै मिथिनो मोनो गुबैयै। बेनि अनगायैबो नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि सायाव सावरायनो बुंबाय जेब्ला आं माखासे फिथाइ सामथाइनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा फोरमायनोसै नामा नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
फिथाइ सामथाइनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा जानाय आदारजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आरो मुवा बेसाद बो दिहुननाय जायो। बेखौ जुमखामखौ मिथिखागौ ना नोंथां?
औ।
गुबैयै गुबुन गुबुन ओनसोलाव बे मुङा गुबुन गुबुनबो जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव गुबैयै जुखाम होननानै जों बुङो आरो बे जुखामखौ जोङो गोथाङैबो जायो। आरो रुनानैबो जानाय ज जायो बे जानायनि मोनसे आदब जाहैब बाय बिनि अनगायैबो जोङो बेखौ आरोबाव थिनानै जानो थाखाय जेब्ला जुंखामा रायो बै रानाय समाव बे जुंखामखौ फोरान्नानै दोननाय जायो। आरो बेनि उनाव बेखौ एवनानै ज जानाय जायो एबा गुन्दै खालामनानैबाबो जानाय जायो ओ जायखौ जोङो जुंखाम आखाय होननानैबो बुङो। जायखौ जोङो एवनानै जायो आरो बे एवनाय समाव बेखौ बाला गुदुङाव होनानै एवनाय जायो जाहाथे जुंखामा बेरो बै बेरनायनि थाखाय बेखौ बाला गुदुङाव होनानै एवनाय जायो नंगौना नोंथां?
औ थारैनो। लोगोसेनो जोङो खुसेरखौ गोबां औ। खुसेरखौ जों गोबां खामानि बाहायनाय जायो नङा होमबा आथिखालावथ' जोङो खुसेरनि बिदैबो मोनो हाथाय बाजारफोराव नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां मोनो।
बेयो देहानिखाय ओरैबायदि मोनसे मोजां ने-नेस मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेबो रासायनारि मुवा बा मुलि होनानै बानायि बेखौ जोङो लोंनो हायो। जेला बा लोबब्ला सुबुंनि देहायाव मोनसे मोजां गोग्गो देहायाव फैयो होननानै जों बुंनो हायो आरोना लोगोसेनो बेनिफाय बानायनाय गुर बे बे गुराबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोनसे बानजायथाव जेने-जेब्ला जोङो बे गुरखौ जागोन ना अब्ला जों गोबां सुबुङानो बुङो ओरैनो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोराबोथ' मिथिगौ बेखौ उम बे गुरखौ जायोब्ला देहा सिंनि गाज्रि मैला बेफोरो खारो होननानै बुङो आरो नोंथाङा बेखौ फो
नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो सैथो। बेखौ जोंनि गामियारि सुब सुबुंफोरा गासैबो मिथिखागौ गुरखौ जानायनि उनाव जोंनि देहा सिंनि बै मैलाफोरा गलाङो एबा फिल्टार खालामो होननानै जोङो मिथिनाय जायो। आरो गुरखौ साहा महरैबो फुदुंनानै लोंनाय जायो।
औ औ नोंग-नोंगौ नों थां साहा बिलाय गैयाबोला माने जोंनि ओनसोलावथ' बा जोंनि आसामावथ' गोबां साहा दंफां मोनो ना नङा होमबा। बे साहा बिलायकनिफायनो जोङो सापात बानायो बे सापादखौनो जोङो गुब गुबुन गुबुन हादराव दैथायहरनानै जोंनि आसामा गोबां मुंदांखा लोगोसेनो जोङो माब्लाबा समाव जेबा मा होननानै बुंगोन बेखौ माब्लाबा समाव हाथायनिफ्राय जुदि सापात लाबोनो बावदों ब्ला बे सापादनि जायगायाव जों गुरखौ फुदुंनानै साहा महरै खालामनाय जायो आरो बेखौनो जोङो साहानि महर होनो हा-होनो हाथाव गुर जेनेबा गुरखौ फुदुंनानै होयोब्ला साहाया जेरै गोजा खालामो बेफोरबायदिनो गुराबो खालामो। आरो लोगोसे सिनिनि जायगायाव जों गुरखो होनाय जायो।
नोंगौ होयो नोंथां।
औ नोंथाङा मोनसे बाथ्रा फोरमायनानै होदो ओ नोंथांमोनानि ओनसोलाव गयनि मोनसे बागान बा न'खर न'खर गय थानायखौथ' नुनो मोनो। गय औ बे गयनि गेजेरजों बर'नि न'खरफोरा बा गोबां सुबुंनि न'खरा माबायदि जौगाखांनो हायो गयनि गेजेरजों एसेफोर मायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। आङो बे गय आबाद मावनायनि गेजेरजों बर' समाजनि सुबुंफोरा माबायदि जौगानो हायो एबा न'खर दानायाव माबायदि हेफाजाब मोनो आङो एसे फोरमायनोसै बिदिब्ला गय बिफां आ जाहैबाय बयनिबो न'खर न'खर थायो गुबैयै रावनिबो न'खराव गय फांसे गैया होननानै बुंनो हाया मानोना गयखौ जोङो गुबैयै बयनिबो न'खराव बा बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाब बोदों आरो बै फिथायखौ फुजा होनाय स समाव जों गाहायै बाहायो बर' हारिनि सुबुंफोरा बेयो जोंनो जोबोद गोनां। बिनि थाखायनो गय बिफाङा साफ्रोमनिबो न'खर न'खर दङ आरो बेखौ गोबां न'खर फोरा रांखावरि आरजिनो थाखाय थाखाय एबा न'खर सं होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय, गोबां बुरजा बेखौ गायनानै बेखौ रांखावरि आरजिनाय आरजिनांगौनि महरै खालामनाय जायो। जायो। आबाद खालामनाय जायो आरो नोंगौना औ।
औ थारैनो मानो होननानै बुंब्लाथ'? जों गय आ गासैनि बिथिङावनो माने बानजायथाव आरोना, जेरैहाय जोङो आलासि फैनायाव बा सुबुं माहारिखौ गेदेरखौ मान खालामनायाव हाबायाव बा माबा मोनसे फोरबो जानायाव जोङो गयनि गेजेरजों जों गय जरा फाथै जरा होनानै, बेजों लोगोसेनो फालिफोर होनानै। माने मान खालामनायखौ नुनो मोनो माने गयया जोंना
नंगौ नोंथां।
सावरिनिफ्रायबो बा न'खरनि ओरैनो जानाय आलासि सिबिनाय फुजा खालामनाय गासैनिथिंबो माने बानजायथाव जोंनि ओनसोलफ्राव थ' बांसिन न'खरावनो गय बिफां थानायखौ नुनो मोनो, साहा ओनसोल दङ जोंनिफ्राय साहा ओनसोलावथ' बांसिन गयखौनो जानाय नुनो मोनो। गयनिफ्रायनो गासै न'खरा मोनसे गोजौ थाखोसिम थांनो हानायबो नुनो मोनदों, नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दङ जानांगौ एसे
दङ नोंथां जोंनि हागोन नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दङ। गोबां बुरजा बुरजा गय आबाद मावनानै न'खर खुंनाय, नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो, गआ मानो होनोब्ला? जोंनि बर' समाजाव जोबोद गोनांथि। बियो मोनसे जोंनि बर' समाजाव गाहाय जायगा आवग्रिनानै लादों होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै आं सानो। मानोना गया जोङो फुजा होनायनिफ्राय लानानै आलासि सिबिनाय बेफोर गासैयावबो जोङनो गयखौ नांगौ। लोगोसे बेफोर। बेफोराव बाहायनायनि अनगायैबो, बे गयखौ जोङो रांखावरि आरजिनो थाखाय बा नखर सुंथानो थाखायबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद महरै मावनानै गोबां हायाव मावनानै नानै‌ बेखौहाय रांखावरि आरजिनायाव मदद खालामो आरो बे नखर संनायाव गोबां हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो गय आबाद गय आबाद मावनानै गोबां जौगाखांगासिनो दङ।
औ औ लोगोसेनो बे गयआ जोंना गोबाव समसिमबो दोननो हायो नालाय, बेखौ जोङो हाथाय बाजारावबो फाननानै बा नखरबो जोङो सफाल खालामनानै बेखौ मोनसे गुबुन हादराव दैथायहरनायनि मोनसे राहा बो दङ आरो ना?
नंगौ नोंथां जोङो बेखौ थिनाय जानो थाखायबो फोराननानै दोननाय जायो।
औ आरो मोनसे से आदब दंबावो जोंनाव गयनि खालामनाय गयखौ माने थिनानै दोननाय। माने हा सिङाव बेखौ ओ हा सिङाव देर फुट बा दुइ फुटसो जावनानै मोनसे बार हाबहोआलासिनो बेखौ पेदाव खा थोबनानै बा‌ पेक बार हाबनो हायि बस्थाफोराव खाथबनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ नै दान बा नै खावसे नायखौ बुनाय जायो उम अब्लानिया माने गया मोनसे मोजां एसे आलादा रोखोमनि मोदोमनाय फैयो। बे गयखौ हाथाइयाव लांनानै फानब्ला माने मोनसे थाखोआव मोनसे आलादा रोखोमनि बे सेनखौ जों मोनो।
औ नंगौ नोंथां। बेखौ जोङो थिनानै होन थिनानै दोननाय होननानै बुङोब्ला साबसिन जागोन। गोन‌ मानोना मोननै रोखोमनि थिनानै दोननाय जायो। मोनसेया जाहैबाय गोरानै आरो मोनसे या गिसियै। बे गिसियै दोननाया नोंथां बिदिनो हा सिङाव फबनानै दोननाय आरो गोरानै थिनानै दोननाया जाहैबाय बेखौ सायावनो सानदुङाव फोराननानै गोरान खालामनानै दोननाय। गोरान खालामनाय खौ जोङो गय सफारि होनगोन आरो बै थिनानै दोननायखौ जोङो गय मजा होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओन सोलाव। बिदिब्ला सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
दे।